हेलौ
औ खोनादों।
अ नोंथां ओ मा खालामगासिनो दङ।
नै जिरायनानै दं ओरैनो
मा बायदि?
औ मोजाङानो।
अ
नोंहालाय?
आंनाबो मोजाङैनो दङ
औ
नोंथाङा दायो फ्रि दङ
औ फ्रियानो दं
औ दा जों ओ एसे मिथिंगायारि बा नेचारनि बागै लाय सावरायनोसै नङा होमबा?
औ जागोन दे।
अ दा नोंथाङा एसे फोरमायथिनो हागोन नामा जे जोंनि नेसार नेचारनि बागै मिथिंगायारि नुथाय बा समायना माबायदि बुहुम जोंनि बुहुमा जे मा ओ नोंखौ माबायदि एट्राकटिभ खामहोयो जेनेबा समायनानि सायाव?
औ औ जागोन ओ नेचारा माने माने मिथिंगायारिया जोंनि थाखाय गोबां माने मोजांथार जोंनि माने माने गोबां जो मोजां जायगा फ्राव थाङोब्ला जों माने गोबां समायना समायना जायगा नुयो। जेरै ओ माने हाजोफोरा जोंनि मेगनफोरखौ जोंखौ बोयो।
औ औ।
माने जों माने बे बे जायगायाव थाङोब्ला जोङो माने फैफिननो बालायलायो आरोना। मासे समायना बा नेचार इदि साननानै माने जों बेयावनो बेयावनो थाबाय थानो मोनबा हामगौ बिदि सानलाय लायो आरो माने। नेचारा जोंनि थाखाय गोबां माने मोजांथार माने जोंखौ मोजां बिदिनो ओ बिदिनो ओ माबा टेनसनफोर जाबाबो ओ जोङो माने जों थाबायग्लांबा जों नेचारनि जुगै जोङो गावखौ माने फ्रेस मोनो। मोजां मोनो औ। ओंखायनो जोंनि थाखाय माने नेचारा बिराद जोबोद गोनांथि जोंनि थांना थानायाव जोंनि मिथिंगायारिया जोबोद समायना
औ
ओम
औ दा नेसार होननानै बुङोब्लाथ' हाजो-हाला, दंफां-लाइफां न' बां ओम दाउसिन दाउला बेफोरनो गासिबो आरो नङा होमबा? बेफोर आरो ओ मिथिंगायारि सोरजिजानाय मोनसे ओ समायना नुथाय जाय ओ जाय गोबां ओ बोसोर बोसोर सिगांनिफ्रायनो सोरजि जानाय जाय जों बेफोरखौ ओ बानायफिननो हाया नङा होमबा जों बेफोरखौ औ जों बे बेफोरखौ गावनि गोसो बायदियै बानायनानै लानो हाया जाय बेफोर जाबाय औ बेफोर जाबाय मिथिंगायारि सोरजिजानाय मोनसे मोनसे नेरसोन आरो दा गुबुन गुबुन जायगाफोराव ओरैबायदि जायगा दङ जाय जोंनि जोंनि थासारिनिफ्रायबो ओरैबायदि ओ मोजां आरो हाजो हाला दैमा दैसा बेफोरबायदि नुथाइखौ जों माने गावनि मेगनजों नुयोब्ला जों फोथायनोनो हाया नङा होनबा बे ओरै औ जे ओरैबायदि समायना नुथाय आं दे आं गिबि खेब फार्स्ट नुफि नुजेननायाव आरो माने गावखौनो सोमोनाङो आरो जे बुहुमाव एसेबां मोजां जायगाबो दङ
औ
ओ बे एदिबायदि ओ दा
औ
दा ओ नेसार नेसार होननानै बुं बुङोब्लाथ'
बुङो औ
नाथाय ओ जाय जोंखौ जोंनि बिफां लाइफांफोरा
जों माने नेचारेल होनबा नेेचा जोंनि दंफां लाइफां दाउसिन दाउलाजों माने नेचाराव समायहोयो आरो औ माने जोंनि माने मिथिंगाया जोबोद समायना माने जों माने ओ गोबां बेलेगथिं जोङो जेनेबा दावबायलांनानै थाङोब्ला जोङो जेनेबा हाजो हायेन दैमा दैसा नुयोब्ला जों जों गावनो गाव ओ माने बिराद गोजोननाय मोनो
औ औ
औ माने मासे समायना बाव बिदि साननानै
औ
माने जोङो फैनोनो बालायलायो बे जायगानिफ्राय
औ औ औ औ
मिथिंगाखौ ओरैबायदि मोजां सोरजिहरखादों जोंनि थाखाय माने ओरैबायदि समायना आरोना मिथिंगाया
माने ओ जाय जायखौ जों माने फिन खेबसे बानायफिननो नाङा आरो ना बेबायदि
औ।
दा ओ ओनसोलफोरावथ' ओरैबायदि समायना नुथाय दङ जाय ओ गावगाय हारसिंनो सोरजिजानाय दैमा दैसा अन्थाइ बेफोरखौ ओ नुनानै सोमोनाङो आरो नङा होमबा जे ओरैबायदि मोजां सोरजिहरदों इसोर बा मिथिंगाया जे जों जोंनि गोसोखौ जसे गोजोननाय मोनो जेयाव जों माबा मोनसे ओ इरिटेट ज जादोंब्लाबो जों मिथिंगाखौ नायनानैनो एसे गोजोननाय मोनो नङा होमबा? जे आरो जों। दा जा जिहेथु मिथिंगायारिनो मोनसे सोरजिजानाय जोंबो सुबुं माहारि नालाय बेखायनो जों नेचारजों मोनसे लोब्बा दङ आरो जे जों नेचारनिफ्राय जों अक्सिजेन मोनो जोंनिफ्राय ओ सुबुं माहारिनिफ्राय जे मानसिनिफ्राय बिसोरो नेचारा कार्बन डाइ अक्साइडखौ लानानै रिपिउरिफाइ खालामनानै जोंनो अक्सिजेन होयो जों नेचारनिनो सोरजिजानाय मोनसे ओ मिथिंगायारि मिथिंगायारि बेखायनो जों माने नेचारजों लोगोसे जोङो लोब्बा दङ' आरो नङा होमबा? दा नेसार होननानै बुङोबाथ' जों सिगांनि ओ जाबायदि थासारि दाबायदि बेफोर थासारिया दाब दा ओ आंनि साननाय बायदिब्ला एसे फाम जाबाय आरो नङा होमबा जे बायदिसिना ओ जोंनि सुबुं माहारिनि ओ बायदिसिना खामानि जे कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय गेस बा जों गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय गेस जा जोंनि सुबुं माहारिनि ओ गाज्रि बेसाद दाखोर-दाला जेराव जों हां दंफां लाइफां हाफायनानै एा दंफां लाइफां जे सिफायनानै जे जों न' बानायनाय फेक्टरि बानायनाय बेफोरो नेसारखौ बुहुद गाज्रि रोखोमनि गोहोम खोख्लैदों आरो नङा होमबा?
औ औ।
दा ओ बेफोरनि थाखायनो ओ बिगियानगिरिफोराबो एसे बेफोरनि सायाव रायज्लायनांगोन जे नेचारखौ माबायदि जे मोजाङै लाखिनो हागोन औ औ बेफोरबायदिनि सोमोन्दै औ। दा ओ नोंथाङा जेनेबा नेचारनि थाखाय ओ बहाबाफोर बिदि दावबाय फेरदोंमोन नामा जे नेचारखौ नायनाय महरै?
आं दावबायनाया ओ औ दावबायदोंमोन ओ मेघालयआव ट्रेभेल खालामदोंमोन आं फार्स्ट टाइम।
औ।
ओरैबायदि माने समायना मिथिंगानि‌। ओ हाजोफोरा हाजो हायेन बिदिनो गोबां समायना बिसनिस माने ओ माने जायगाफ्राबो गोबां थान्दा नालाय नेचारफ्रा माने बिसोरना ओ जायगाफोर खौबो बिराद प्लेन डिसिप्लिनाव लाखियो गोबां‌ माने औ माने जोंनिथिं बायदि बांद्राय बिदि गुबुंले नङा आरोना बिसना।
औ औ औ।
ओ दोनो जायगाफोरखौ जोंनिथिंथ' बिदि टाउनफोराव थांबा जों नुनो मोनो गोबां लेथ्राफोर ओ गारनानै दोनो बिदिनो गुबुंले जानानै गोबां गेसफोर ओंखारो ओ बेनो जोंनि मिथिंगानि नेचारखौ माने गारजि खालामो आरो गुबुंले खालामो आरो गो बां सुबुंफोरा माने ओ दंफां लाइफांखौ माने ओ दानफायनानै ओरैनो ओ बन जनो दानि जुगाव माने गोबां ओ गुबुंले खालामदों आरो ना
औ औ
दि दिफरेस्ट्रेसन खालामदों जोंनि बे दंफां लाइफांखौ दानफैनानै
औ
औ
उम बेबायदिनो
गोबां बिदिनो ओ गिदिर गिदिर फेक्ट'रिस बानायनानै उखुन्दै गनाय बिदिनो गारि मथरनि ओ उखुन्दै गनाय गोबां माने बिदिनो खहा खालामो आरोना जोंनि बे मिथिंगायारि आरो जोंनि ओ औ जोंनि बे थासारिया गोबां माने सिगांनि बायदि नंला आरो सिगां जेरै ओ गोबां माने समायनामोन जोंनि मिथिंगाया दा माने बिदि नंला दायो गोबां बिदिनो ओ बायदिसिनानि थाखाय फेक्ट'रिस बिदि ओ गारि मथर बिदिनो उखुन्दै गनाय सावनाय फेक्टरिसनि ओ उखुन्दै गनाय गोबां बिदि गसेस गेस ओंखारनाय गोबां माने मिथिंगाखौ खहा खालामबाय आरो मिथिंगा खल' खहा खालामाखै ओ जोंनि माने मानसिनि थाखोयबो जोंखौबो खहा खालामदों गोबांनो बेमार आजारफोर जादों गोबां ओ सुबुंफोरा माने खस्थ' मोनदों माने जों माने बेखौहाय नायनानै बिजिरनांगोन सरखाराबो
औ औ औ
औ माने दायो लासै लासैनो ओ जोबलांनो हमदों उखुन्दै गनायनि बाइकनिफ्राय आरो जों नुनो मोन्दों इलेक्ट्रिक ओ बाइकनो कार गोबां बायदिसिना माने नुनो मोनबाय आरो जों
औ औ औ दाथ' ओ नेसार होनोब्लाथ' बेफोरनो आरो मिथिंगायारि ओ जाय सोरजिजानाय ओ दंफां लाइफां जिब जुनार आरो ना बेफोरनो जों सुबुं माहारियानो बुजिनांगोन बेफोरनि सायाव जे जों माबोरै फोरखौ लाखिनांगोन जे माबोरै दंफां लाइफां गायफिननांगोन ओ जिखिनि जों हा दानबाय जा सिफायखांबाय बेफोरखौ आरो रिप्रेसेस खालामनानै जों बेफोरनि सायाव ओ जों सावरायनांगोन नङा होमबा
औ औ
ना होमबा नोंथांथिं ओ साबायखर बावनाय जाबाय एसे सम नोङो नेसारनि बागै सावरायनायनि थाखाय
औ
ओ नोंथांखौ आंनि आंनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय जाबाय
आंनिफ्रायबो गोजोननाय थाबाय औ औ दे होमबा ना नोंथां
दे
औ